हेलौ। हेलौ।
हेलौ नोंथां। खोनादों ना? औ खोनादोंना नोंथाङा? औ खोनादों खोनादों। औ दे बे दिब्ला जोङो जोंनि बर' बर'नि मैगं थाइगं जानायनि सोमोन्दै जोङो सावरायनि। दिनै जोंनि बर'फ्रा गोब बां बेबायदिनो गावनि थानायाव मैगं बेबायदि गायो। बेफोरनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन जेरैहाय जोंनि बर'फ्रा मै मैथा, मैथा गोखै आरो मैथा बांगाल आरो बेबायदिनो जोगोनार आरो पानिलाव आरो लेसेरा थाइबें, फान्थाव बेफोरबादि गायो बिनि सोमोन दै जोङो सावरायगोन। बिनि सिगाङावनो नोंथाङा फान्थावखौ माबादि गायो बिनि सोमोन्दै नोंथां बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। फान्थाव होनो ब्ला जा जोंनि बर' हारि बर'नि जा ओ मानसिफोर बिसोर बांसिन जायो आरो ना फान्थावखौ आरो बेखौ गायनायनि हाबाफारियानो जाबाय गिबियावनो जों ओ जा हाग खौ एसे गुन्दै खालामग्रोना लानांगोन आरो ना ओ बेखौ ओम खम हानि हायाव खामबाबो जायो नाथाय सोरबा जुदि फालांगि बि महरै खालामो ओ बिथांमोनहा जा ओ आबाद मावनाय जायो आरो ओम गोदो ओम गोबां हायाव मावनाय जायो जुदि ओ फालांगि मावा लाफानो नआवलसो जानाय जायोबा मावोब्ला ओ एसे आखाइजोंनो हाख हाखौ गुन्दै खामनानै बेवाय जा फान्थावनि बेगर थायो बे बेगरखौ ओ हायाव होनांगोन हायाव फबनानै बेखौ ना बेनि सायाव ओ सामफ्रो बोद आरो ओ बेनि उनावहाय जा रोबोर दोङो जौनि बे बे बोरखौ जोङो हासार महरै बेवहाय होनांगोन अब्लास जेजों ओ जा फान्थाव बिफां बेवहाय हास हासार मोनगोन आरो बियो थाबनो जौगागोन मोजां जागोन आरो ओ बेनि उनावहाय जोङो दै लुबाय थानांगोन सानफ्रोमबो ओ जेब्ला ओ मास मोनसे बा देर मास जायो अब्ला बे बिफाङा फिथाइ होगोन आरो औ बेखिनियानो आरो बेनि उनाव नोंथांनि जा मिथिगौ जोगोनार जोगोनार गायनायनि खान्थिखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथाङा जे बुंलांबाय बे सैथो बाथ्रा जेरै थावखौ माबायदि खालामनानै गायो बेनि सोमोन्दै आोंथाङा बुंबाय बे एसे बेयो सैथो बाथ्रा नोंथां नोंथाङा सोंदों जे जि लाव बेखौ जोगोनार बेखौ माबायदि बानायो जेब्ला बे जोगोनार बेनिफ्राय जोङो बे सिङाव बेगर दानखावोब्ला जों बेखौ बेगर मोनो बेनिफ्राय बे बेगरखौ जागायनानै दोननो गोनां जायो जेब्ला बे जागायो अब्लानिया बियो मोजाङै आरो बे खिलि बोनानै जेब्ला बियो देरो अब्लानिया बेखौ दाबसे जायगायाव लांनानै गायनानै होयोब्ला बियो जायो आरो बेबायदि बिदिनो बेगरखौबो लानानै जुदि गायोब्ला बियो मोजाङै खिलिबोनानै दै आरि होनानै हासार नांगौ। गासैखौबो होननानै होयोब्ला अब्लानिया बियो मोजां मोजाङै देरबोयो आरो बेबायदिनो गोजौ जाबोयो। आरो जेब्ला गिदिर जाबोयो अब्लानिया बेखौ गोबाङा सां बानायनानै बानायनानै होयो आरो बियो बेबायदिनो गोजौथिं मानबायलांनानै मानो मानला लांनानै अब्लानिया बियो बेबायदिनो गोबां बुरजा बेबायदि मानला लांबाय थानानै बेबायदि बिबार बारहैयो आरो बिबार बारनानै बियो फिथाइ थायनाय बेबायदि जाहैयो आरो गोबाङा बेखौ सां बानायनानै गायो आरो गोबाङा दुब्लियाव बो बे जोगोनारखौ गायनाय जायो आरो। दुब्लियाव गायोब्ला गोबाङा बेखौ गाहायाव जि जिगाब बनानै होयो। बे जिगाबखौ होना होयोब्ला बे लावआ मोजाङैनो बिसायाव थानानै अब्लानिया मोजां फिथाइ थायो। आरो फिथाइया मोजां जायो। आं बेसांखिनिखौ बुंबाय। अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनोसै। सानबाय नोंथाङा ओ बे मैगं। जि गायो। आरो जि खौ गायो बे जोगोनार। बिखौ माजों माजों जायो बिनि सोमोन्दै बुंनो हागोनदां?
औ हागोन नोंथां जोगोनारा जाबाय लाव आरो ना लाव हारिनिनो जा गोदै आरोना जोगोनारा बेखौ जोङो आलुजों जायो। आलु होनानै बा बेखौ जोङो ओरैनोबो जानो हायो। आरो बे जोगोनारखौ जोङो रुनानै रुना ने बानलु संख्रि थाव गोथां होनानै ओ बेखौ जायो सेफ्लेनानै जानो हायो आरो। ओ बेनि उनावहाय बेखौ जोङो अमा बे जुजोंबो जानो हायो। नाजोंबो जानो हायो आ बेखौ बायदि रोखोमै जानो हायो आरो ओ जा जोंनि जोगोनारनि बेगर बे बेगर खौबो जों जानायखौ नुनो मोनो आरो आ बे बेगरखौ जोङो गिबियावनो ओ जा जोगोनायनिफ्राय दिहुनग्रोनानै बेखौ एसे सान्दुङाव फोर्रोनाय फारा फोरोंग्रोयो। बेखौ फोरानखांनायनि उनाव अ जेब्ला बेयो मोजाङै रानगोन ओ बेखौ रानखांनायनि उनाव एसे सुस स्रागोन सुस्राखांनायनि उनाव बे खौ ओरैनो ओ थाव होआ लाफासेनो ओ खेबसे एवग्रोगोन एवफ्रामखांनायनि उनाव बेखौ एसे थावजों एवो एवनायनि उनाव जा बेनि बेगरनि जा ओ बिगुर बेखौ जों बो खारनानै जानो हायो आरो औ ओ बे बेनि उनावहाय जा जोगोनानि बिगुर बेखौबो जों जानायखौ नुनो मोनो। ओ बे जोगोननि बिगुर खौ मोजाङै फिसा फिसा फिसा हानानै ओ हानानै बेखौ ओ सा मोजाङै सु स्रानानै ओ सारायखौ अराव होनानै ओ होनायनि उनाव बेयाव थाव हो एसे होनानै बे जोगोरानि जा बिगुर जुना दोननाय बेखौ जों होयो होनायनि उनाव ओ बेवहाय पियास उनु होनानै संख्रि बानलु हाल दै बायदिसिना मस्ला मस्लि होनानै बेखौ फ्राय एवना जा जानो हायो आरो। नोजोबोद गोथाव जायो आरोना। बेखौ जानानै ओ बेनि उनाव नों थांनिसिम मोनसे सोंथि जा जोंनि जा बर' हारियाव अनला खारै बे अनला खारै खौ मााबायदियाव सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन ओ जोंनि बर'फ रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बे खारै अनला खारै जानाय बेखौ जोबोद मोजां आआरो जाबोबाय थानाय बे खौ जोङो नुनो मोनो। जेरै जोङो खारै होनोब्ला खारै खौ माबायदि बानायो होनब्ला जोङो फार्स्टआवनो जोङो गोबाङानो थालिर बिफांनि जि ओ बे बिफां बेखौ दानफायनानै बेखौ फिसा फिसा आ दाननानै सानदुङाव मोजाङै फोराननानै बेनिफ्राय खारै बानायो। आरो बे खारैखौ बा नायनानै मोजाङैनो ओ बेखौ मैगं संनायफोराव होयो जेरै अनला आ अनला खारै आरो बेबायदिनो ओ गोबां बेबायदि खारै बनायनानै बेबायदि जेरैहाय नारजैजों अमाजों संबा बे खारै खौ होनानै संना जायो आरो नोंथाङा जि बुंदों अनला खौ माबायदि सङो बेनि सोमोन्दै आं बुंनो सानबाय जोङो फार्स्टआवनो बे अनला खौ जोङो ओ औवा मेवाइ बेजों जायो आरो औवा मेवाइजों अनला संना जायोब्ला जोबोद मोजां जायो आरो गो थाव जायो आरो बे औवा मेवाइखौ जोङो दाननानै फिसा फिसा हानानै मोजाङै साफा खा नानै बिगुरखौ जिरनानै बेखौ जोङो दसे समनि थाखाय सान्दुंङाव फोरानो आरो सोरबाया डाइरेक्ट खा हानानै बेखौ संनानै जायो आरो बे औवा मेवाखौ सोरबाया अमाजों अनला जायो अमाजों जायो सोरबाया खांख्राइजोंजायो आरो सोरबाया नाजों जायो बेबायदि संनानै जायो। आरो बे अनलाखौ बनायो होनब्ला जोङो ओ जोंनि जे ओ फिथा माइरंनि बे बानायनाय फिथा गुन्दै बे खौ होनानै बे अनलाखौ बानायनाय जायो। ओ बे-बेबादि ओ सिस्टेमाव बनायनानै बे अनला बनायनानै जोंनि बर'फोर बा जायो। आरो आं नोंथांखौ सोंनोसो सानबाय जों जोंनि बर'फोरा मबे ओंख्रिखौ जानो मोजांसिन मोनो नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ आंथ' दा जा ओ जा बर' मानसि बर' सुबुंफोरा जा गावबा गावनि टेस्ट थायो आरोना। गावबा गावनि नाथाय आं नुनो मोनोदि बांसिनानो अनला खारैजों अमा बेदर संनायखौ जों नु नो मोनो आरो औ। बेवहाय ओ जा जों जोंनि खाथि खालानि ओनसोलनि जा सुबुंफोर बर' सुबुंफोर बिथांमोना ओ जा अनला खारै अनला खारैजों अमा बेदर आरो नोंथाङा बुंलांखाबाय अनला खारैजों औवा मेवाइ बेखौ जानानै जोबोद मोजां मोनो होनना। आरो ओ बेखौथ' आं बो जोबोद गोथाव मोनो आरो। थावनाय मोनो औ नोंथां। नोंथाङा आरो मायबाफोर सोंबावगोन नामा?
औ बेबायदि नोंथाङा जे बुंलांबाय बेयो सै थो बाथ्रा जोंनि बर' फ्रा गोबां बेबायदिनो मैगं जानो मोजां मोनो जेरै अनला थाइगिर, अनला औवा मेवा अनला खुन थाय अनला बेफोरबादिखौ संनानै गोदो गोदो गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ खालामगासिनो दङ। गोबां समावनो जोंनि बर'फोरा हाथाय बाजाराव थांनानै जि मेडिसिन होनाय बे मैगंखौ बायालासिनो गावनो बानायनानै गावन संनानै गावनो मिथिंगायारि बे सोमजिनाय बे मुवा बेसादखौ नागिदनानै बेफोरखौ संना जानाय जों बेखौ नुनो मोनो। बेनिखायनो जोंनि बर फ्रा गावनो गाव बेखौ बानायनानै लायो आरो गावनो ना गिरनानै जेरैहाय थास आइथिं ओ बेफोरखौबो नागिर नागिरनानै संनानै जायो। आरो थास बिबार बेफोरो जोंनि देहाफोरनि थाखाय जोबोर मोजां बेनिख खायनो जोंनि बर फोरा बेबायदि मोजां मज मोजां मैगंफोरखौ बासिनानै गावनो संनानै जानाय जों बेखौ नुनो मोनो। आरो नोंथाङा माबाफोर संनायनि सोमोन्दै बुंबावनो गोसो दं नामा?
औ नोंथां नोंथाङाथ जोबोद मोजां बाथ्रा बुंलांबाय जोबोद गासैबो नोंथाङा जाबाय बुंलबाय गाैबो सैथो बाथ्रा। ओ जोंनि जा बर हारिमु गासिबो जा ओ बर हारिया जानाय खाजा नों थाङा जा बुंलांनो गासैबो सैथोजोब आरो ना? ओ फुरन हारिया जा बांसिनानो जोंनि हारिया जा ओ हाग्रायाव मोननाय जा मिथिंगाजों सोमजिनाय ओ मैगं थाइगंफोरखौ जानि खो जों नुनो मोनो आरो। थास दिंखिया थुनथुनि बायदिसिना ओ मैगं थाइगंफोर जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नाय गिर नागिर जायो आरो बेनिखायनो देहायाबो मोजां थायो
औ औ औ हामबायसै होमबा जों बे सावरायबाय बेनि सोमोन्दै बेयावनो जों दोनथबाय ओ नोंथांदों रायज्लायनानै गोजोननाय मोन बाय हामबायसै
औ गोजोन औ गोजोन्थों नोंथां साबायखर थाबाय